हेलौ हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल' हेल'।
खोनादों।
ओ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो।
औ।
हेल' औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं। हेल'। मोजांखोनो खोनायाखै नोंथां।
दं नै एरैनो दं नै।
औ औ। ओ दा नोंथांजों ओ औ औ खोनादों। खोनागासिनो नै दा। औ नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला ओ दा ओ जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि गोहोमनि सोमोन्दै सुंद'यै रायलायनायनि।
औ।
जागोन ना? औ ओ औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ। सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव आथिखालाव गोबाङैनो गोहोम खोख्लैबाय सोलोंथाइनि। गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव माने साननाय हनायफोरा गोजौनिफ्राय। गोजौसिन जालांबाय गोदो जाबादि सानोमोन बेनिख्रुइ। जौसे गुन बांसिन दा साननो हानाय गोहोआ बयनिबो। गेजेराव फैबाय माने गोदोनि ओ सुबुंफोरखौ नायोब्ला। गोदोयो माने फरायनायखौ गोबां ओ मानसिफोरानो गोनांथि होननायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव। बयनिबो बिमा बिफा बा बयबो सुबुं हारियानो माने सोलों थाइनि सोलोंथाइनि दारैसो माने बुहुमखौ नुनाय बादि। सोलोंथाइखौ गोनांथि होनो हमबाय बेनि गेजेर जोंनो दा ओ सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइया बुहुमाव गोसार नायनि गेजेरजों आथिखालनि सुबुं माहारिया माने होम गासै उम बेसादनि मुवा बेसाद बा ओ बुहुमनि बुहुमनि सायाव जा दं बेफोरखौ फरायसंनो बा बिजिरनो हानाय गोहोआ बोफैबाय नोंथाङा दा सोलोंथाइनि सायाव माबा फोर बुंथि होनो सानदों नामा?
अ' सोलोंथाइ थाइनि सोमोन्दै ना अब्ला आं औ औ खोनादों ओ सोलोंथाइ होननानै बुं ङोब्लाथ' जोंनि जिउआव बोराथ बिराथ गोनांथि आरो दानि समावहाय ओ गोदोनि स समाव गोदोनि मानसिफोरा एथ'बां गोनांथि होननानै सानामोन ओ दानि समाव ओ नाथायब्ला फराय-फरायनाय बा सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि समावहाय सि मानसिफोरजों सिनाय जानो बो बिराद गोब्राब आरो सोलोंथाइ लाया लासेनो संसारावहाय खामिनो थाखायबो बिराद गोब्राब आरो दानि समावहाय ओ गोदोनि समखौ नायो ओ गोदोनि सम खौ नायोब्ला गोदोनि नि मानसिफोरा ओ जोंनि आबौ आबैमोनखौनो जों बुंनांसिगोन ओं गोदोनि समाव बिसोरो ओ सोलोंथाइ लागौ होनब्लाबो गोदोनि समाव मोजां सोलोंथाइ ओ मोजां ओ जायगाफोर मोजां था खलम आरो ओ मोजां न'बां बैफोराव थां मोना फराय मोनाखै होननानै जों मिथियो ओ
औ औ।
थांमोना लिरनो थाखाय दावगां दावगांफोरजोंसो थांमोना लिरोमोन होननानै जों मिथियो आर बिसोरनि समावहाय ओ दा जेरैबायदि जोङो ओ खाथा मोजां रोखोमनि खाथा ओ फोरखौ जों बाहायनो मोनो नाथाय बिथांमोना बै समावहाय बेफोरदिखौ खौ बाहायनो मोनाखै होननानै जों मिनथियो। ओ आरोबाव जों बुंनो हाबावो जाहैबाय ओ सिथगांनि समावहाय मोजां फरायसालि न'फोर गैयामोन ओ जेरै दि बिथांमोना ओ गोबां दंफां सायख्लुफोराव ओ गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेवहाय सासे ओ फोरो-फोरोंगिरिफोर फैनानै बिथांमोन फोरों हैयोमोन होननानै जों मिनथियो आरो खिन्थु ओ दानि समखौ नायोबोला गोबां फारागथि दङ।
औ।
जों नुनो मोनो आरो उम गोबां फारागथि बेनो जाहैबाय ओ दानि समावहाय नां मोजां बांफोरावहाय फरायो फरायनो मोनो दानि जुगनि ओ गथ'गथाय ओ फोरा आरो बेजों लो गोसे ओ‌ फोरोंगिरिनि अभाब गैया नांगौ खौ बायदि फोरोंगिरि ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आरोबाव बुंनो थाङोब्ला उम गोदोनि समाव गोजान गोजान ओ खाथि खालायावनो फरायसालिफोर गैयामोन होननानै जों मिथियो नाथायब्ला दानि जुगावहाय ससे ओंखारब्लानो नांगौ बायदि ओ फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। ओ नोंथाङा ओ बो बुंनो हा हायो नामा गोदोनि आरो दानि समनि सोलोंथाइनि सायाव मा फारागथि दङ?
औ औ माने गोदो बेनो नोंथाङा
बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन माने गोदो जेरै ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बेनो आरो गोदोनि दिनाव माने सोलोंथाइ बेखौ गोनांथि होयैनि जाउनाव ओ गोदोनि मानसिफोरा माने फरायसालिफोर गैयिनि थाखाय ओ गावसि नि गथफोरखौ स्कुलाव थिनहरनोबा ओ फरायहोनो हायामोन जायनि थाखाय बिसोरो माने थाखोब्रै थाखोबा बा उम इदिनो ससे आसखान्दा जानानै थानाङो मोन फरायनायनि फरायनायनि बेलायाव बिदिनो इसोरो नखरनि खामानि बेबायादिनो मावनाय दांनायावसो गोसो होनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि खो नायोब्ला बिब्दि नङा कि ओ नखरनि खामानि दामानि मावनायनि अनगायै माने नखरनि खामानि दामा मा निखौथ गुबुन फारसेथिं दोनखाबाय बिमा बिफाया गावसोरनो मावगोन थेवब्लाबो गावनि फिसाफोरखौ माने फरायसालियाव थिनहरगोन आरो ओ‌ ऐ गोरों गोर रा जानो थाखाय बिसोरो माने नाजानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि आरो दानि फरायसालिफोरखौ सोलोंथाइनि बेलायाव फरायसालिफोरखौ नायोब्ला माने दायो सरखारनि फरायसालिफोरनि अनगायैबो माने गावसुंथा था गावसोरनो गायसननानै ओ खुलिनाय फरायसालिफोरखौबो गोबां नुनो मोनो माने गोदो सर कारिबो स्कुलफोरखोनो बांसिन नेनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय सरखारा मालाय बेसे स्कुल फरायसालि गायसनना होबाय थानो माने गोदो इमान जौगानायानो नोंखायामोन नालाय गंफा गंनै माने‌ गाव‌सुंथा फरायसालियानो थायोमोन थेवब्लाबो बेफोरनि गेजेरावबो माने इसोरो सोलोंथाइखौनो गोनांथिखौनो होखायामोन नालाय बेनि थाखाय बेयावबो फरायसाफोरा खम बिबांनि जानायखौ नुनो मोनो नों जायनि थाखाय फोरोंगिरिफोराबो माने सासे सासे फोरल फैनाय जायो आरो गोरों गोरायानो गैखायाब्ला फोरोंगिरियाबो आरो बबेनिफ्राय फैगोन बेनो आरो आरो आथिखालनिखौ नायनो थाङोब्ला फरायनाय मानसिफोरा माने गोबांनिफ्राय गोबां जाबोगासिनो जायनि थाखाय ओ फोरोंगिरिफोराबो माने नांगौ बादि जखानि मोननो हायो आरो ओ उम मा होनो एखौ सरकारि फरायसालिनि अनगायै गावसुंथा फरायसा लिफोरावबो गोबां माने ओ साबजेक्ट टिचारफोर नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय माने फोरोंनायाव बा फरायसाफोरनि रोंनायाव गोबां मा ने सुबिदा जायो आरो बेफोरनो ओमफ्राय दा नों थाङा ओ सोलोंथाया माने आथिख ओ दानिखौ नोजोर होयोब्ला बेनिख्रुइबो बांसिन जौगानाय लाबो नो थाखाय इयुनाव मा खालामोब्ला मोजां जागोन नोंथाङा सानो नामा मा माबफोर साननाय दं नामा? हेलौ औ औ औ औ खोनादों
औ खोनादों औ ओ सोलोंथाइनि सायाव आरो इयुनावहायनि सोमोन्दै बुंदोंना नोंथाङा ओ आं सानो जाहैबाय ओ गोदोनिजों आरो दानिजों आरो इयुननिखौ नायोब्ला
ओह‌ ओह
गोदोनि समावहाय नोंथाङा बुंदोंमोन जे थाखोब्रै थाखोबासिमल फरायनो मोनोमोन होननानैहाय ओ बियो थारैनो सैथ थो जोंनि मिथिनाय बादिब्ला आबै आबौमोननि खोन्थानाय बादिब्ला बेसिम फरायनानैनो बि थांमोना फोरोंगिरिफोरबो बिसे जाहैनो हायोमोन आरो बेसिम फरायनायखौनो गिदि फरायनाय होननानैबो बिथांमोना बिसोरखौ रेसपेक्ट होयो मोन आरो ओ नाथाय दानि समखौ नायोब्ला ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायब्लाबो बिए एम ए ओ पि ओसडि बेफोरखौ खालामब्लाबो दिनैनि दानि समावहाय ओ बेखारखौ जों नुनो मोनो आरो बा साख'रि बाख'रि बेफोरखौबो मोन्नो थाङा। ओ आरो गोबां साननांगौनि सम फैबाय आरो जोंनि थाखायहाय जे गोबां फरायब्लाबो दिनैहाय ओ सुबुंफोरनिफ्राय रेपेक फोरखौ जों मोन्नो थाखाय गोब्राब आरो बेखौ साननानैनो आरो बेखौ नायोब्ला जों इयुननिखौ ओ गोबां सिन्था खालामनांगौनि गोनां थि दङ होन्नानै आं सानो आरो ओ आरो ओ इयुनावहाय फरायनाया फरायनानै गोबां सोलोंथाइ लानानैबो ओ जुदि ओ मानसिया गावनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय ओ साख्रि बा खरि मोनहैयाब्ला जिउ खुंनो थाखाय मानसिनि थाखाय गोब्राब जाहैगोन होन्नानै आं सानो आरो दानि जुगावहायथ' फैसा नङाब्ला फैसा नङाब्ला संसाराव खामिनो थाखाय बिराद गोब्राब ओ साखरि बाख'रि खरि गैयाबोला फैसाया माबोरै फैगोन? ओ बे खौ नायोब्ला इयुननि ओ सोलोंथाइ लाहैनाया थाइल' लानानै थाहैगोन नामा बे आंनि गोसोआव सोंथि जाखांदों आरो ।
औ।
औ बेनो आरो। ओ आरोबाव आं बुंनो सानो जाहैबाय ओ दानि सम आरो इयुनाव हाय माबायदि सोलोंथाइ लाहैबावनांगोन होन्नानै बुंब्ला साइनटिफिकै जों लाहैनांगोन होननानै आं सानो आरो। साइन्टिफिक बेजोंहाय औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा? औ